औ नोंथां खोनाहादों ना?
औ खोनाबाय। दायो जों बिदिबा आं नोंथांजों सावरायनोसै एसे ओ जोंनि जोंनिस हारिनि सुबुंफोर बा जोंनि आसाम हादोरसानि सुबुंफोरा जों माब्रै गावनि रांखान्थि बिथिङावहा जों दावगालांनो हागोन? गोबां रोखोम आरोना? एसे रां रांखावरि रांखावरि एबा रांखान्थिखौ जों जुदि जौगायोब्ला जोंहा गासैबो खैफोद आफोदफोरा ओ जोब नायनि लामायाव फैयो। मानोना रांखान्थियाबो जोंनि थांना थानायनि जिउआवहा जोबोद गोनां थार मोनसे। नुवा बा नांगौ आरो ना रांखान्थि बेखौ बेनो आरो नोंथां। औ जों माबोरै ओ जों रांखान्थि खौ एसे दावगाहोनो हागोन। बेबायदि माफोर आ मोनसे ओ बुहुमदां मुंदांखाफोर माबाफोर बिदि खालामनानै बा जोङो। मावनानै आरो नोंथां। दा बेबायदिबा जों औ बेबायदिबा जों एसे आ जों नआवथ' गोबां रोखोमनि आबादफोरबो जायो। नङा होमबा?
नंगौ थारैनो।
बेबायदिनो जोङो, ओ खुन खुन होनना बुंबायना बे खुन दंफां खुन दंफांखौ जों बांद्राय नुनो मोननाय थां नुनो मोनला दा।
नों मोनला आथिखालाव नुला नों। ा जोंनि जायगायाव गोबां खम जालांबाय। सिगाङाव जोङो जोंनि आयंमोननि सम आबैमोननि सम बेफोरखौ जोङो गोबां बाहायनाय नुनो मोन्दोंमोन, थावख्रि लुनानै उल दानाय उल सि हि थफि आखाइनि मुजा बेफोरबायदि खालामनानैबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनदोंमोन।
नोंगौ नंगौ। गोदो बिदि बाजारफ्राव बिदि मेचिनजों दानाय बेफोरखौ मोनामोन नालाय खम मोनोमोन बेखायनो गावनि गाननांगौ जि जोम बा जिखुनु नांगौ जिरादफोरखौ गाव हारसिं बिदिनो जों न'आवनो बानायनानै लायोमोन आरोना। जेरै ओ जि सोरजिना लायोमोन औ बेबायदि आरो उलनिफ्राय खुन्दुं अ खुननिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै जों जि जोमबो बानायोमोन बा गान्दुफोर बानायो बेबायदि नोंथां नङा होमबा औ ना थाय दानियाथ' जों बायना मोनो नालाय बेखौनो नाथाय जों मानो बायबाय थानो ना? मालायनि दस्रानि जिरादफोरखौ बैस होनानै दाथ' जोङो गावनि ओ आथिङाव गसंनो हानाय जाबाय नालाय दा जों बेफोरखौबो जों बेफार फालांगि खालामनानै बा जोंसो उल्था हा बै जों बिथांमोननो फाननोबो हागोन दा जों बानायनानै बेनि थाखाय नों थांनो मोजां मोनसे स्ट्रेटेजि नांगौ आरो। बिजनेस प्लानिंनि बेफोरबादि खालामनानै जों ओ वेभिंफोर बानायनानै नङाबा खुननि खुन्दुं दिहुननानै वेभिं गावनो खुन्दुं बानायबाय गावनो जि दाबाय
जि दाबाय गावनो गाब गाबाय
औ नंगौ आरो जों फानहरगोन गावनो बा गुबुन गुबुन रायजोआव जों साप्लाय हरनो हायो आरो बेबायदि आरो ना नोंथां। बेबायदिबा जों ओ जोंनि रांखावरि खान्थि रांखान्थि बिफा बिथिङाव जों दावगाबोगोन आरोना नोंथां। नंगौ आरो औ बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला आरो गुबुन गुबुन राहाबो दं रांखान्थि खामायनो हानायनि।
नोंगौ नोंथां ओ नंगौ नों-नंगौ नोंथां आं नोंथांनियाव ओ मोनसे ओ खोन्थानो लुबैदों आथिखालाव जोंनि बर'फोरा ओ गोबां ओ आबादजों मुखुब आबाद मावनानै गोबां रां आरजिनो हादों जेरै थालिर बागान बानायनानै जे आरो ओ गय बागान आथिखालाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ट्रेन्दिं बुंनानै थाङोबा गय बागान आथिखालाव गभमेन्टजों ओ सापर्ट खालामजानाय जेरै प्रडाक्ट ओ मा होनो कक'वा कक'वा फिफ बिफां गायनानै ओ रां खामायनो नागिर नागिरदों मावदों बेनिफ्राय जों लादबावनो हायो भेनिला ओ ड्रागन फ्रुइट बैग्रि थाइजौ आथिखालाव माने जोंनि थाखाय ओ जोंनि मावनाय आरो जोंनि कुवालिटियाबो मार्केटाव जाजानाय बायदि दिहुननो हानायलाय जोंनि बर' लाइमोनफोरा ओ ओरैनो जिरायनानै थायाल'सो बेफोरबायदि ओ खामानिखौ मावनानै रां आरजिनो हागासिनो।
नोंगौ नोंथां।
दा बेबायदिनो बिनि माखासे ओ प्रडाक्ट खालामनो हानायनि जों सुबिदा खालामनो हागोन नामा नोंथां जोंथ र मेटेरियेल्सखौ दिहुनबाय जेनेबा हमना ला गय ओ ककवा कफि बेफ फोरबायदि र मेटेलसखौ दिहुननानै जोंङो बेखौनो प्रडाक्ट खालामनानै मार्केटाव ओ लाबोनो हायोब्ला बिनि मुलाम्फाया माबायदि जागोन
नंगौ नोंथां दा औ आं गेरिन्थि बायदियै नोंथाङा जिहेतु मखबाय ओ गयनिखौनो बुंनोसै आंङो गयखौ सरासनस स्रायै बांसिन गयखौ गायो जोंनि मानसिफ्रा नंङा होमबा जोंनि औ नाथ थाय बेफारिफोरखौ नों साबेसे जोंनि मानसिखौ नुनो मोनगोन गैयाना जों र मेटेरियेललसो दिहुनो नाथाय बांसिन मुलाम्फाखौ बे गेजेरनि मानसियासो जायो बायस्रनानै दस्रा जायगायाव फानहैदों बिथांमोनहासो बांसिन जायो मुलाम्फाखौ दा बेबायद दिनो जुदि जोंनि मानस सियाबो जुदि बे गयनि बेफार खालामो बांसिनै ओरैनोथ जोंङो गय बेफारिफोरखौ जों गासैखौबो गुबुन हारिनि मानसिफोरखौसो नुनो मोननाय जायो नंङा होमबा
नंगौ-नंगौ थारैनो
बेबायदिनो जों गावा गावनि गयखौ जों गावआनो बायनानै बायसनानै जों कम्पानिफोराव फेक्टरि बा कारखानाफ्राव हैयो नंङा होमबा बांसिन आ गयखौ आजिखालि मानो होनबा एफा दाम मानो बेसेन गोसा गयआ होमबा बेनो जाहैबाय बेफोरखौ जोंङो ओ जिथुबा जों गुतखा होनना बुंङोना पेकेट गुरखा पेकेट औ बे गुर खा बानायो आरोना बांसिन दानि आथिखालाव भारत हादराव बे गुटखा फेक्खार खाना फा बांसिन बायो लांङो बिथांमोना बेखायनो मुलाम्फा ओ मोनो आरो बांसि फेनाय गयखौ फाननाय जायो आरो नङाबाथ गोदो बिबायदि गैयामोन नालाय आ बेखायनो गयखौ दाननानैलसो बा खावनानैलसो जानाय जायोमोन जों गाव जायोमोन बिदिल'सोमोन। बेखायनो बेसेनबो गैयामोन गोदो नाथाय दायो बेसेन जानो हमबाय थ' बिबादिनो जुदि जोंनि मानसिफ्रानो जुदि बेफारखौ खाममो जोंनि मानसिफोरोन बायना लांबाय आरो गाव गावनो जुदि डाइरेक्ट फानहैयो ओ ओइ कारखानाफ्राव जों थोंजोङै लिंक थानानै फानहैयोब्ला अब्ला जों बांसिन मुलाम्फा जानो हागोन आरोना नोंथां। आरो लोगोसेनो आ जोंहा आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव आरोना जों नुनो मोनदों आ सानि सा बिलाइनि आबाद जोबोद मावो जोंनि ओनसोलाव नोंगौ। साहा बिलाइनि आबादा मोजां आ मानो होनबा बियो जोबोद गोबाव बोसो रसिम थांना थायो फांसे बिफाङानो नोंथाङा बिखौ आरो गोदानै गायफिननोबो नाङा जेरै गयखौथ' नोंथाङा गायनानै बियो जि बोसोर जि बा बोसोर उनावनो थैलाङो नङा होमबा औ नाथाय सा बिलाइनि बिफाङा ओ ओरैनो आ फुलिफोर गायोबा थानायनि फुलिखौ बानायनानै गायदोंबा मानिया बियो ब्रैजि बाजि बोसोरसिम थाङोनो आं मोनथिनायाव आरो
औ अब्लाथ' बिनि आ आव आयुआ बिराद गोलाव जायो।
बिबो आं बुंदों बे ओ साहा बिलाइनि बिफांनि थानायखौ थानायखौसो थानाय खौ गायनाय फुलि बिबो बिसो बिनो ब्रैजि बाजि बोसोर थाङोनो। नाथाय जुदि नोंथाङा जुदि दाय थोंजोङैनो जुदि बै साहा बिलाइनि फुलि होनना बुङो बेगरनि फुलिखौ मोनो बिफांनि बेखौ गायदोंबाथ बियो जौसे बोसोर बोसोरबो थाङोनो।
औ होमबाथ बुंनो थाङोबा मोनसे सासे मानसिनि जिउ जोबजासेसिम बेनिफ्राय जों आर्निं खालामनो हानायनि सुबिदाखौ लाना
नंगौ नंगौ सासे नोंथांनि मोननै मोनथाम जेनेरेसना जालांनो हायो आरो ना साहा बिलाइ गायनानै बेबायदि खालि नोंथाङा जोथोन लानांगोन आरो जोबोद जोथोन लानांगौ साहा बिलाइखौ नङाबा बिलाइ फोर ओंखारनो नागिरा
औ जोंहा बुंनो थाङोबा जोंनि बर' फोरनि गेजेराव मुंदांखा जेरै थेनजिं बड'सा बिथाङा ओ साहा बिलाइ फाननानै भारतनि मादावनो सासे सिनायजानाय आबादारि होननानै जों बुंनो हायो।
नंगौ बिथाङा आसाम सोरखारनिफ्राय आसाम बैभब ना आसाम गौरब आसाम गौरब एवार्डबो मोनदों बान्थाबो मोनदों आरो औ बेबायदि बिथांनियाथ' अर्गेनिक जायो साहा बिलाया बिथाङा नासारि हासार फोर बा एम्फौ फुथाग्रा मुलिफोर बेबायदि बाहाया आरोना बिथाङा गावनि आबादाव बेखायनो बिथांनि आबादा बिथां बिथांनि साहा बिलाइआ बांसिनानो बांसिनानो बिथाङा बेयावनो प्रडाक्सनखौ बेहायनो खालामो आरो कारखानावबो होयो बिथाङा। आरो पेकेजिंफ्राबो खामनायफ्राबो गासैबो आसामावनो जायो गावनि जायगायावनो
आं खोनानाय बायदिब्ला बिथाङा माने गुबुन हादरावबो माखासे गावनि प्रडाक्टखौ ओ फाथायनो नानै
नंगौ आं खोनानायाव बेनो नोंथां आं नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बांसिनानो बिथांनि फ्रदाकगा ओ सोनाबारि हादोरफ्रावसो थाङोनो आरोना। औ आरो मुलाम फाबो होयो आरो बिथांमोना मोजां गोबां टेस्ट खालामनानैसो बिथांमोना बुस्थु बा जिरादफोरखौ बायोना बिथांमोना मोनथिगौ आरो।
नंगौ थारैनो अब्ला जोङो साननो हायो आथ थिखालाव जोंनि बर' लाइमोनफोराबो गावनि जायगायाव थानानै ओ गावनि मोजां मोननाय खामानिखौ मावनानै ओ गावनि आयथिङावनो गोबां रां आरजिनो हायो। मानो होनोबा आथिखाल समाव ओ रावखौबो ओ गिनानै फावसिनानै थानायनि सम नङा बयनिबो थाखाय समा समान। रावबो बेहाय माने सोरबा गिदिर सोरबा उन्दै साननायनि गोनांथि गैया। जोंहा बेबायदि माख माखासे ओ खोथाफोरखौ बर' फिसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय सिगां समावनो सिगां फिरिनि सुबुङानो ओरै खन्थाइ लिरनानै ओ फोसाव बेफोरबायदि खन्थाइफोर लिरनानै फोसावदों दा जों बेखौनो बुंनांगोन नोंगौ जोंबो आथिखालाव मोनदांनो हाबाय जोंबो आथिखालाव जोंनि मुवा बेसाद सोरजिनानै जोङो जोंनि रांखान्थिखौ माने स्टेबोल खालामनो हानायनि सुबिदाखौ लानो हायासै होननानै आं बेखिनियाव रायलायनाय जोंनि सावरायनायखौ फोजोबनो लुब
औ जागोन औ। दे बिदिबा। फोजोब्बाय औ।
दे।